अ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
ओम ओ आ नोंथांजोंहाय आ एसे सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
अ नोंथाङा जोंनि बर'फोरा मा मा आबाद मावो बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा एसे?
औ नोंथां हागोन ओ जोंनि बर'फोरा जोंहा गोबां आबाद मावो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो आबाद मावनानै जाबोग्रा जोंनि बर' हारिया मोनसे हारि। बियो जोङो आबादजोंनो जोङो गिबियाव जोङो जागाय ब्रोगो जागाय बोग्रोदों मानि जोङो गोद गोदो गोदाय फ्राय बांसिनानो बा गासैबोआनो आबाद मावनानै जायोमोन नङा होमबा नों थां जेरैहाय जोङो ओ गुदियाव दङ जोंहा माइ आबाद नङा होमबा नोंथां? दा जोङो माइ आबादखौ जोङो बर'फोरा माबोरै मावनानै जायो बा माबोरै आबाद मावो जो आङो बेखौनो फोरमायनोसै नङा होमबा नोंथां? ओ जोङो माइ आब बाद होननानै बुङोबा जोङो बिखौ गुबैयै दुब्लियाव दै गोनाङाव जोङो गायनाय जायो बा जोङो मोनसे माखासे माइ जोलैफोर दङ जोङो बिखौ बोरियावबो गायनाय जायो बा दै गैयै जायगायावबो आङो दा नोंथांनो दै ओ गोनाङाव बा दैयाव गायग्राना माइ बिनि सोमोन्दै फोरमायनोसै। जेनेबा जोङो माइखौ जोङो गायग्रोनो थाखाय जोंनो गुबैयै जोलैनि गोनां थि जाग्रोयो आरो बे जोलैखौनो जोङो माइज्लि होननानै बुंनाय जायो। बेखौ जोङो जेन'बा जों जाग्रा ओ जे जों माइरं बिनि जोहा गुदि जे माइ ना बेखौनो जोङो बस्थाफोराव सोनानै दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो माखासे साननि उनाव बेखौ बोखारनानै जोङो ओ माखासे थालिर बिलाइ बा प्लास्टिकफोरजों खोबनानै दोननाय जायो। बिनिफ्राय जोङो बियो गाजा बेरहांनाय बेफोरबायदि जायो आरो जोङो बेखौ मोनसे दखरसे समान हा सायाव जोङो एवनानै मोजाङै फोमोननानै बेयाव खुबैनानै दोननाय जायो। आरो बिनि उनाव बियो मा होनना बुङो खोथिया रज'यो बेखौ जोङो दुब्लियावबो फोनायखौबो जोङो नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो माखासे न'सिंफोरावबो जोङो ओ न' खाथि खाथियाव थानाय लांदां हाफोरावबो जोङो खुबैनायखौ नुनो मोनसै। आरो बेबायदिनो जोङो बेखौ गोरा जायोब्ला बा माखासे साननि उनाव बियो खो थिया रायोब्ला रज'नानै बेखौ जोङो फुनानै लाग्रोनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो बेजों लोगोसे जोङो माखासे ओ गायगोन हा बा दुब्लिफोरखौ थियारि खालामनाय जायो। बेयाव
जोङो गायग्रा हा थियारि खालामनाय होननानै बुङोब्ला जोङो जेरैहाय एवनो नांगौ बेयाव एवनायाव जोंहा खनथाम एवनाय जायो जेरैहाय ओ गिबि एवनायखौ जोङो खारायनाय होननानै बुङो बेनिफ्राय जोङो नैथि एवनायखौ बेखौ जोङो सामार होनाय होनना बुङो बेनिफ्राय बर' होनाय बा फोमोननाय बिनिफ्राय जोङो ओ आलि दाननाय आरो आलि खोनाय जायो आलि दाननाय आरो आलि खोनाय होननानै बुङोबा जोङो बेखौ बर' होनाय बा फोमोननायनि सिगां मावनाय जायो। जेरैहाय
अ अ
जोङो ओ माइखौ गायनो थाखाय आलि बाहायनाय जायो बे आलि बाहायनायनि गुबै माबायानो जाहैबाय जेन'बा जोङो माइ गायनायाव दैनि गोनांथि जायो नालाय बे दैखौ थोजासे बि बांनि मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो आलि बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो ओ मा होननानै बुङो दैखौ नांनायनि बारा दुब्लियाव हाबनानै थायोब्ला बेखौ गोरलैयै जावगार हरनो बा बलाय हरनो थाखाय जोङो आलिखौ बाहायनाय जायो। बेबायदिनो आलिखौ गिबियाव जोङो दानग्रोनो नांगौ थारमाने बेयाव माखासे हाग्राफोर रज'नानै थायो नालाय। बेनि जिं जिं बाहागोखौ दाननाय जायो आरो आलि खोनाय होननानै बुङोबा जोंहा मोननाय हानि जे ओ गेबे हा बेखौनो जोङो बे आलियाव थानाय हाग्राफोरखौ खोबसिननानै मोनसे समानै जोङो ओ आथिं जों लिरनानै बा आथिंजों गास्लिनानै मोनसे मोजां स्लिम स्लिम मोनसे आलि बानायनाय जायो जाहाथे बेयाव आलिफोराव थानाय हाग्राफोरा मोजाङै थैयो नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोङो बिनि उनाव जोंहा जे माइया दुब्लिया मोनबाय नालाय बा जोङो दुब्लिखौ मोजाङै थियारि खालामबाय बा जोङो दुब्लिखौ मोजाङै एवनानै मोनहोबाय आरो दैखौबो नांनायसेबां जोङो सोनानै दोनखाबाय एसे एसे आरो बेबायदिनो जोङो माइखौ खोथियाखौ जोङो फुनानै लांनानै फारि फारि आ आखाइजों गायहै गायहैनाय जायो आरो आरो जोङो बाव माखासे गायखांनानै माखासे सानहालागैनि उनाव बियो देरलांगोन बा थांलांगोन। बेनिफ्राय बेयो बेयाव माखासे हाग्रा फोर रजयोबा जोङो हाग्राफोरखौ फुनानै होनांगौ जोथोन लानो नांगौ नङा होमबा नों थां बेबायदिनो ओ लाइफोरखौ एम्फौफोर जायोबा जों बेयाव हाग्रा फोथैग्रा मुलिफोर बा माखासे गुबुन गुबुन आयदिया जोङो गोदो गोदाय माखासे ओ लाइफांफोरखौ जोङो माइनि गेजेर गेजेर थुनानै दोनोमोन अब्ला एम्फौवा जाया होननानै जोङो मिथियोमोन माखासे जोंहा एम्फौ बा एम्फौ जानो हायो बा एम्फौआ खाथियाव थानोहायै जोंहा लाइफांफोर दङ बेफोरखौ जोङो गोदो गोदाय दुब्लियाव थुनानै दोनहैनायखौ नुनो मोनोमोन अब्ला बेयाव ओ माइफोरखौ एम्फौ जाया होननानै फोथायोमोन बेबायदिनो जोङो माइखौ गायखांबाय बिनि उनाव बियो ओ देरलांबाय आरो जोङो मा होनना बुङो बियो मोनसे समाव फिथाइ ओंखारनानै मोनहैबाय अब्ला बियो गोमोस्लिउ जायो माइ फिथाइनि गाबा बेनिफ्राय जोङो ओ बेखौ हानाय जायो बे समाव जोङो हानायाव जोङो गोदो गोदाय बांसिनबा आथिखालावबो जोङो खासिजों हानाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां मेचिनफोर ओंखारबाय बेखौ मेसिनफोरजों हानाय जायो आरो नोंथाङा आरो बेबायदिनो जोङो बेखौ हाखांनानै मारा होनाय जायो मारा होनानै जोङो बेखौ बाव होनाय जायो जेन बाव माखासे गुन्द्रा बा माखासे माइनार आफाद थाफाया नङा होमबा नोंथां दा बेबायदिनो जोङो माइखौ मोननो हायो आरो नोंथां ओ नोंथाङाबो बेबायदिनो जोंनि ओ आबादनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां नोंथाङाथ फोरमायोना जोंनि बर'फ्रा गुबै आबादा जाहैबाय माइ आबाद बेनि अनगायैबो जोंनियाव दंबावो माइ आबा दनि अनगायैबो आं फोरमायनो सानदों जेरै फाथोफोर फाथोफोरखौहाय जोङो माइ आबाद मावनायनि सिगां मावो आरोना बेखौ मावखा बेखौ माइ गायगोन दुब्लियावनो गायो खायफाबा आलादा दुब्लियाव गायो आरोना ओमफ्राय बेखौ दानखांनायनि उनाव जोङो माइ गायो बे फाथो आबादनि बागै आं फोरमायनो सानदों फाथोखौहाय जोङो मावनो थाखाय दुब्लिफोराव माव मावनाय जायो आरो बेफो रखौ हालेवनानै लाग्रोगोन हालेवखांनायनि उनाव जोङो माखासे रासायनिक हासारफोरबो बाहायो हाएवखांनानै उनाव फाथो बेनिफ्राय उनाव जोङो फाथो बेगरखौ बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै जोङो फोनाय जायो आरोना बिनि उनाव फोखांनानै जेब्ला एसे देरगोन जोङो फाथोफोरखौहाय जोबां आ बेहाय गोबां हाबा मावनांगौ जायो आरोना खायफा मोसौफोर जाजानो गिनानै एबा मोसौफोर जागोनखौ गिनानै जोङो बेफोरखौहाय बेराफोर दुुङो आरोना औवाजों बेरा दुमनाय जायो बेनि अनगायैबो दा आथिखालावहाय जोङो माखासे बेलसा जि मुसारि बेफोरजोंहाय सोंखनानै होनाय जायो आरो
औ नोथां
बेनि उनाव बे देरनाय हा बे देरोना अब्ला आ बाहाय माखासे फाथोजों समान समान माखासे जोङो हाग्रा रजयो बेफोर हाग्राफोरखौ रुजनो थाखाय जोङो रजनायखौ फुनो थाखाय जोङो माइसा आ माइसा दांनाय जायो आरो ना हाग्राफोरखौ फुनो थाखाय बेनि अनगायैबो जोङो खायफाबा औवानि औवाजों बेदाबो होनाय जायो आरो खोनादोंना औ बेबायदिनो आबाद फाथो आबादाव बिदि मावनाय जायो जेब्ला देरगोन अब्ला फाथो फाथोआहाय एसे गोजौ जौवो आरोना जेरै ओ माबाफोरबायदि मा हो एसे गोजौ बिबांनि जायो आरो दालाइ ओंखारो बिलाइ फाथोफोराबो आलादा दङ आरो आलादा आलादा दं आरो फाथो गोखा फाथो गोदै ओ फा मैथा फाथो बेबायदि आलादा आलादा दं आरो मैथा फाथोआ जाहैबाय एसे मैथा बायदि एसे गोजा आरो मैथा बिलाइ बायदि जेरै मैथा एसे गोजाहां एसे बिलाइया जंब्लिद बिदि जायो। आरोना
औ नोंथां
उम फाथो गोखाफोरखौहाय जोंङो बांसिनै ओंख्रि जानायफोरावबो न'फ्राव फोयो आरो बेफोरखौहाय जेरै जोंङो नारजि ओंख्रि जायो बेफोरखौहाय बेनि उनाव जोंङो फाथोआ जेब्ला एसे देरगोन दानजानाय जागोन जों बेखौहाय खासिजोंहाय दाननाय जायो आरो ओमफ्राय बेखौ माखासे आथि खानाय जायो आरोना दिरुंजों खाथ'नाय जायो। बेनि उनाव जों दानखांनायनि उनाव साननै एबा सान ससे दोननानै जोंङो बे फाथोफोरखौ बिलाइफोरा मोना सिरिजोबनो थाखाय दोननाय जायो आरो दोनखांनायनि उनाव जोंङो बेखौहाय बिलाइफोरखौ फिरिजोबनानै दैमाफोर एबा बिलोफोराव लांनानै बेखौहाय सोमहैनाय जायो आरोना खोनादों नोथां बेनि उनाव सोमहैनानै बेखौहाय एसे गोबाव सान जेरै नो थाम हाब थाम हप्ता नंङाबा ब्रै हप्तासोनि उनाव जोंङो बेखौ सोमहाबनाय जायो आरो बे सोमहाबनायाव जोंङो माखासे हाग्राफोर सोमहाबना सायाव गारसिननानै होनाय जायो आरो माखासे गिलिर बुस्थु जेरै अन्थाइफोरखौहाय सायाव सोमनानै दोननाय जायो जाहाथे गोदोनानै बे फाथोफोरा मोनो आरो माने सेवनानै दैनि दै मोननानै बे मोदोमफ्रा गुरै जायो आरो जेब्ला मोदोमा गुरै जागोन अब्ला जों बेखौहाय सुनाय जायो आरो जों बेखौ फाथो सुनाय होननानै बुंङो
औ
बे सुनो थाखाय जोंनो बर' गामिफोरावहाय जेरै खायफाबा फोथो सेरना बे फाथो सेरनायनि गेजेरजोंहाय जोंङो बन जनोना बेनि थाखाय बिनि थाखाय जोंङो खायफाबा सुयो खायफाफोरखौहाय जोंङो खामला होनो जायो आरो बिदि सुखांनायनि उनाव जोंङो फाथोफोरखौहाय न'फ्राव लानानै फैयो आरोना न'आव लाबोखांनानै जोंङो माखासे औवानि दान्दा गायनानै बेखौहाय जोंङो फोराननाय जायो। खोनादोंना नोंथां बिनि उनाव फोराननानै जेब्ला मोजांङै रानो अब्ला जों बेफोरखौहाय माखासे मुथााबायाददि खानानै दोनो खाखांनायनि उनाव जोंङो बेखौहाय बाजारफोराव फानहैनाय जायो आरोना फाननानै जोंङो गोबां रां आरजिायो बुजिनो हायो खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों।
औ औ बेनि उनाव जोंङो बे फाथोनिफ्राय मोननाय माखासे देन्था फाथो सेरनाफोरखौहाय जोंङो मा खालामो बेफोरखौबो जोंङो फाननानै रां मोनो बे फथि सेरनायनि गेजेरजोंनो जोंङो सिगां समावहाय गामि ओनसोलफोरावहाय न' लुनायाव इन्जुर बाहाय इन्जुर बानायनो थाखाय दुमनो थाखाय जोंङो बाहायोमोन आरो बेनि अनगायै जोंङो जों बर'फोराहाय बेराबो दुमोमोन आरोना खोनादोंनाा ओमफ्राय बे फाथोनि गेजेरजोंनो बे फाथो दिरुंजों जोंङो माखासे दुरुंफोरबो बानायो जेरै जों न'फ्राव गामिफोरावहाय मोसौ खानो थाखायबो जोंङो बाहायो आरो ना माखासे आरो ओ खुन्थियाफोर जेरै जानलाफोर बानायनो थाखायबो जोङो बे दुरुंखौहाय जोङो बाहायनाय जायो। ओ बे बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि जिउआव नांगौ जानाय गोबां मुलाम्फाफोरखौहाय मोननो हायो आरो फाननानैहाय रां रांफोरखौहाय जेरै जोंनि गथ'फोरनि फरायनायनि थाखाय नांगौ ओ नांगौ खरसा बेनि अनगायैबो जोङो गाम गाननो जोमनो नांगौ जानाय बेफोरखौहाय जों मोननो हायो आरो जेरै ओ थाव संख्रि बानलु बायनो थाखाय जोंनि संसार जानायाव जेसेबां नांगौ बेफोरखौहाय जोङो बे फैसानि गेजेरजोंहाय बायनानै लानो हायो आरो। अ नोंथांजोंहाय आङो सावरायनानै मोजां मोजां मोनदों अ
औ नोंथां।
अ अब्ला दोनथ'नोसै खोमाना नों
औ नोंथां औ औ साबायखर थाबाय नोंथां।